औ नोंथां
अ नोंथाङा मोजाङैनो दं ना
आं बिदिनो मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय।
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
अ
अब्ला जोङो
नोंथाङा खोनादों
औ औ
अब्ला जोङो माखासे आबादनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
जोङो आबाद होनना बुङोब्ला। जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा ना
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव गोबां रोखोमनि आबाद थायो जोंहा माइ आबाद थायो बा माबा मोनसे मैगं थाइगंनि आबाद थायो।
औ
जों जायखिजाया आबादफोरनि गेजेरावनो जोङो मैगं-थाइगंनि आबादनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जों ओ बै आबाद खौ मैगं-थाइगंनि आबादखौ जों माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा खोनादों नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलफोराव मैगं-थाइगं मैगं-थाइगंनि आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिथ' माने आबादफोरखौ मावो जेरै माने गुदि आबादानो होनजागोन माइ माइ आबाद। माइ आबादानो बिदि जानानै फैयो। जेनेबा गामियारियाव गामियाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय ओमफ्रायथ' माइआनो गुदिखाना। ओमफ्राय बिनि अनगायै। ओ जोङो गुबुन-गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंखौ मावनायखौ नुनो मोनो। जेरै ओ बेसर बेसरनि आबाद लाव फान्थाव थाइबें। ओमफ्राय फाथो बेफोरनि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ मैगं थाइगंनि आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ अब्ला नोंथांङा ओ एसे ओ माने बेसर आबादखौ माबोरै मावो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोङो बेसर आबाद मावनायनि सिगाङावनो जोङो जोलैखौ नायगिरनानै लायो।
औ
खौ जोङो माखासे
उ
हाथाय बाजारफोराव मोजां रोखोमनि जोलैफोरखौ नायगिरनाय बा जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनायनि सिगांनो माखासे जोलैफोरखौ न'आवनो थिनानै दोननाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लाखाग्रोयो सिगाङावनो। बेनि उनाव जोङो जेब्लानोखि दैज्लांनि माइ आबाद गायखाङो अब्ला जोंनि ओनसोलाव दुब्लि फोथारखौ मोजाङै
औ
नांगोलजों। मोजाङैनो हाखौ ओ एवग्लिना लानाय जायो। बे एवग्लिना लानाय। बिनि उनाव जोङो माखासे नांगौ रोखोमनि बेयाव हासारफोरखौ होनानै लाखायो। जेरैबायदि गोबोर हासार। दिपि बायदिसिनाफोरखौ जोङो सिगाङावनो। लागाय। हानाय जायो आरो। जों आथिखालाव बांसिन। बांसिन बायनाय रासायनारि हासार बाहायो नालाय‌। ओंखायनो जोङो। बेफोर हासारखौ जेरैबायदि डपि इउरिया। पटास बेफोरखौ। जोङो सिगाङावनो ओ गबोर बेफोरखौ मोजाङै मिलायना लाखानाय जायो आरो हालेवनाय सम समावनो होखाना लानाय जायो बेनि उनाव जेब्लानोाखि जोङो हाखौ सैथाम सैब्रैसो एवनायनि उनाव जेब्ला हाया फ्रुम फ्रुम बालि जागोन मोजाङै दुमु दुमु जागोन अब्लानिया जोङो खनसे बेसरखौ होनानै आरोबाव खनसे ग्रोब लासै लासै हालेवना होनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि बे बेसर बेगरखौ जोलैखौ दाउफोरा गोरलै नो जाना थांनो हाया बेनि थाखाय जोङो एसे हा खोबनाय बायदिहै जोङो लासै एवना होनाय जायो आरो
औ नंगौ आरो
बेसरखौ ओ दां
बे सउ
नै सब दथाम दान मोनसेनि उनावनो जोङो। बेरखांनायखौ नुनानै आरो बेजोंनो बेरखांनायजों लोगोसे जेब्ला बिलाइ गांनै गांथामसो जायो अब्लानो जोंना बेसरा बिबार आरो माखासे देन्थाजों देरबोनानै- साननैसो दान मोननैसोनि बा नै दान खावसेनि गेजेरावनो जोंनि बेसरा बेरखां थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बे बेसर आबादखौ गोरलैयैनो जेरैबायदि जोंनाव गोबां जोथोन लानो नाङै आरो गोबां दै जगायना नाङै बेफोरबायदि गोरान आबादाव जोङो मोननो हानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बै बेसर आबादखौ बांद्राय खरानब्ला एसे दैखौ सारस्ला खफ्लाना होननायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय बेयाव जोङो ओ जेरैबायदि दैज्लांनि माइ गायनायाव जों दै जेरैबायदि थुबुर दोनो बेफोरबायदि थुबुर दोननो हाया जायनि थाखाय बेसर आबादा थैलाङो बेनि थाखाय बेखायनो जोङो गोरान जायगाफोरावसो बेसर आबादखौ मावनाय जायो
औ थारैनो सैथो
बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेसरा सानै बिफाङा एसे थैलांहां जायो अब्लानिया जोङो बेसरखौ ओ नै दान खावसेनि उनाव जों फुनाय जायो आरो
औ नोंंगौ नोंथां
बेसरखौ फुयो अब्लानिया जोङो बेसर खौ बै जायगायावनो दोननाय जायो बा फोराननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेसरखौ न'आव लाबोनानै मारा होनानै जोङो ओ बिनि जाबोरखौ बा बिनि बिफांखौ आलादा आरो बेगरखौ आलादा खालामनाय जायो ओ बेजों लोगोसेनो जोङो बेसर आबादखौ बेफोरबायदिनो मावनायखौ जों नुनो मोननाय जाहैयो आरो अब्ला नोंथांमोननि एन्सार बोरै बे बेसर आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो मावलांनायखौ नुनो मोनो नों नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ओ बिदिनो जोंनियावबो मावनाय जायो ओमफ्राय आं बिनि अनगा जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव मावनाय गुदि आबादखौ बुंसै जायखौ जोङो माइ होननानै बुंनाय जायो
औ
माइखौ जोंनि ओनसोलाव ओ माबायदि गायो आं बेखौ बुंसै एसे ओ अब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय थाखाय जोंनो ओ ओ गोजाम माइखौनो जोङो दोननाय दोनखानाय जायो बाख्रियाव।
नंगौ नंगौ
औ अब्ला बे माइखौनो जोङो लानानै ओ जेब्ला जोङो खोथिया फोग्रोयो। खोथिया फोनायनि सिगाङाव जोङो बे माइखौ ओ बिदिनो रिंफोराव सोमना दोननायखौ बस्थायाव सोनानै माइखो सोमना दोननायखौ नुनो मोनो माइखौ जायखौ जोङो माइज्लि होनना बुङो नोंथां। ओमफ्राय औ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ जेब्ला दुब्लियाव ओ खोथिया थिलिनि थाखाय हालेवनाय जायो बे हालेव हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माने बेलासे समाव बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। बे माइजलिखौ अब्ला बे माइजलियानो बिदि देरै- देरै ओ हाग्रा माने माइ नि महर लायो माइनि महर माने बेखौ जोङो खोथिया होनना बुंनांगोन। खोथिया नि उनाव बेयो जेब्ला जौवो अब्लानिया जोङो ओ हालेवसिगोन आरो दब्लायफोरखौ दब्लायफोरखौ हालेवनायनि उनाव पास हालेवनायखौ बेखौ जोङो ओ खारायनाय होनना बुङो। ओमफ्राय बिनि उनाव आरो नैथि खेबावबो हालेवबावो जायखौ जोङो ओ सामार होननाय होनना बुङो। आरो थामथियावबो खोनसे हालेवनाय जाबावो जायखौ बर' होननाय बुंनाय जायो बे बर' होनाय ब र' होनाय। खालिनो बर' बर' होखांनायनि उनाव बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो ओ जेरै आइजोफोरा जोंनियाव बांसिन गायो जे बिदि खोथिया फुनायाथ' हौवाफोरा फुयो दे ओमफ्राय गायनाया आइजोफोरा गायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनि उनाव ओ बेखौ गायखांनानै जोङो मा होनगोन हाल जांख्रा होनगोनदां। हाल जाखा हाल हाल जांख्रायाव जोङो ओ बिदिनो जमा जमा माने गासैखौबो ओंखामफोर बेदरफोरजों जाहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ। थारैनो।
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ माइखौ हौवाफोरा गायो ना हिनजावफोरा गायो एसे बुंदो नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि हाल एवनाय बा खोथिया फोनायनि बागै फोरमायना होबाय जोंनि ओनसोलफ्रावबो बे एखे रोखोमनि खोथियाखौ फोनाय जायो। आरो हालफोरखौ एवनाय जायो। जेब्ला जोङो हाल एवखांनायनि उनाव ओ जोङो माइ गायनाय हाबाफारि बेखौ ओ जोङो गिबि गसा लाजेननायखौ जोङो न'खरनि गाहाय आइजोआ लाजेनो होननानै फोथायो। नाथाय आथिखालनि जायगा आथिखालनि समाव जोङो बेफोरखौ बबेबा ओनसोलफोराव फोथायोना फोथाया बा लाजेननाय जायो ना जाया जों बेखौ ओ मिथिला नाथाय नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ सा बबेबा न'खरफोराव जोङो बेफोरबायदि गसा लाजेननाय बा गायजेननाय आइजो माहारिखौनो नुजेन्नाय जायो। बेनि उनाव जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन सिन माइ गायग्रा हिसाबै आइजो माहारिखौनो नुनाय जायो। जायनि थाखाय आइजोफोरानो आइजोफोरानो बैफोरबायदि माइ गायनाय खामानिखौ लानाय जायो आरो बै आइजोफोरानो बे न'खरनि गासैबो खामानि दामानिफोरखौ मावखांनायनि उनाव दुब्लि फोथाराव बैफोर माइ गायनाय हाबाफारिखौ लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोर फोरावोबो हौवासा माहारिखौबो गायनाय नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो आइजो फोराबो गावनि न'खरनि नांनाय थाखा फैसा बा गावनि न'खरनि आबादखौ मावनायाव हेफाजाब होनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिमहालागै जों नुनो मोननायखौ नुबोगासिनो दं आरो।
औ नोंथां नोंथाङा ओ जाबायदि खोथाफोर खोथाफोर बुंलांबाय ओ बियो थारैनो सै थो जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हिन्जावफोरा ओ माइ गायो बा हौवाफोरा खोथिया फुयो। बा गुबुन गुबुन ओन सोलाव हिनजावफोराबो खोथिया फुयो बा ओमफ्राय हौवाफोरा माइ गायो बिदि ओ माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिदि जायो आरो ना। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ बिनि उनाव नोंथाङा बुंलांबाय जे ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसो सोलावबो बेफोरबायदि माइ गाखांबा हाल जांख्राफोर जानाय जायो बा ओ बेफोरबायदि ओ लास्टाव आरोना खोथिया माइ गायखांनायनि उनाव बेफोरबायदि हाल जांख्रा जायो होमबा जों नोंथांमोननि ओनसो सोलावबो बिदिनो बा जोंनि ओनसोलावबो एखेआानो जाहैबाय। अब्ला ओ आरो बिनि उनाव नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ मा मा मैगंफोर गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां, एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावबो बे फोरबायदिनो दैज्लांनि समाव गायनाय आबा-आबाद दङ मैगं। फोर दङ जेरैबायदि जोङो दैज्लाङाव आ माखासे गोरान आबाद मावनाय जायो जेरैबादि प